फुंबिलिनि नोंथांनिसिम गोजोन हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। नोंथाङा जुदि दायो फ्रिबा आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन।
औ नोंथां जायो नोंथां। ओ जों आयदाखौ माखौ ला औ दे।
नोंथाङानो बुंदो।
दे दे नोंथांनो बुंदों नामा नोंथांनि
बिदिब्ला दिनै आङो जौ लोंनायनि सायाव जोंनि समाजाव गोहोम गोग्लैनाय खायसे जेंना एबा जों जौखौ माबायदि बानायो बेनि सायाव सावरायनोसै।
औ जायो नोंथांदों नोंथाङानो एसे खोन्थाना होदो नामा।
औ जागोन नोंथां। गिबियावनो जों जौ एबा सेरेपखौ बानायनो थाखाय
ओम
एंखुर माइरंखौ जों गिबियावनो ओंखाम बायदि संना लाग्रोनांगौ। बेवहाय जों एमाव जाय माइरंखौ थाबनो फेसेवनानै जौ बानायनायाव हेफाजाब होयो जों बेखौ बाहायो जेरैबायदि जोङो एमाव एमावखौ जोङो
जोंनि खाथि खालायाव मोननाय जेरैबायदि लाइफां हारिनि मुलि जेरैबायदि दंफां राखेब मोखोना बिलाइ खायसे आरो बेखौ बानायनायाव थालिरनि बिलाइ। खुसेर बिलाइ बायदिसिनाखौ होनानै मोजाङै देनानै बेखौ लारु बानायो बे लारुखौ जोङो जिगाबाव से बा हरनैनि थाखाय दोननाय जायो जेब्ला बे एमावा रायो अब्ला जों बेखौ सान्दुंङाव होनानै मोजाङै गोरा खालामनांगौ बेखौनो जों जौ बानायनाय ओंखामाव होनानै जों बेखौ मोजाङै फुननानै थौआव सोना दोननाय जायो जेब्ला बे
औ नंगौ
एमाव होनानै जौआ गेफे जायो अब्ला जों बिनिफ्राय गिबियावनो जों जौ बिदैखौ मोनगोरो
औ नंगौ
आरो बिनि उनाव जों सेरेप सावनो थाखाय बेखौ थौआव दोननानै जान्थि बायदिसिनाखौ जानानै अर लगायना होनानै जों बेनिफ्राय सेरेब जायोबा खौ सुबुं माहारिया लोङो बेयो ओंखारो आरो जों जौ बिदैबाबो जौ बिदैया मोनसे माथानि थायो आरो मोनसेया माइब्रानि थायो
औ नंगौ नोंथां
जों माइब्रानि जौ बिदैखौ बानायनो थाखाय जों गिबियावनो
बाजार एबा न' खाथि खालायाव जायनि न'आव माइब्रा माइरं दं बेनिफ्राय जों
औ औ
माइब्रा माइरंखौ लाबोनानै जों संगोरोनाय जायो बेखौ संनानै माइब्रानि जौ बिदै बानायनायाव जों एमावखौ खावसे एबा सिख्लाब खाथिल' होनाय जायो मानो होनोब्ला बांद्राय एमाव खौ होयोब्ला जोंनि जा माइब्रा बिदैनि बानायनाय बेयो गोराय बा गोखा जायो बिनिखायनो जोङो जोबोद खम होनो नांगौ आरो गुबुन फारसेथिं जोङो गोदोनि समाव जौ फाननानै गोबां रां आरानो हायोमोन नाथाय आथिखालावबो बेफोरखौ खायसे गामि ओनसोलाव जों बांसिनानो फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनो नाथाय गुबुन फारसेथिं बुंनो थाङोब्ला जौ लोंनायनि खायसे जेंनाया जादों जेरैबायदि खायसेया बेखौ रांखान्थि हिसाबै सोदिनो थाखाय गोबां गामि ओनसोलाव बेफार फालांगि खालामदों बेफोरखौ गामिनि सुबुंफोरा लोंनानै एबा
ओम
गुबुन हारिनि सुबुंफ्राबो बेफोरखौ जाय जायगायाव फालांगि खालामो बेखौ बयबो मिथि खायो बेखौ लोंनानै खायसे सुबुंआ गाव सुंनो हमथानो हायैयाव न'आव नांज्लाय खमज्लाय बुलायनाय एबा न'खरखौ सुखदोनि बायदिसिना दावराव दावसि खालामनो हमो। बेनिखायनो जों हायोब्ला बे लोंनायखौ
उम
जायगा लायै जायगा होबथानो नांगौ। आरो आथिखालाव जों नुनो मोनखादों। बांद्राय लोंनानै जोङो
औ
न'खराव दावराव दावसि खालामोब्ला गथ' गथायनि फरायनाय आरो खाथि खालायाव थानाय न'खर बायदिसिनाया गोबां जेंनायाव गोलैयो।
औ नंगौ
आरो दिनैनि दिनाव
औ
जौखौ फालांगि हिसाबै खालामदों जेरैबायदि सहरफोराव जौनि दखान जेरै वाइन सप बायदिसिनायाव थाङै थाङै उन्दै बैसोनि गथ'फोराबो बायनानै रोंहैनो हमनायखौ जों गोबाङानो नुनो मोन्दों।
औ नंगौ नोंथां।
दा नोंथाङाबो बिनि सायाव एसे फोरमायनानै होदो।
औ ओरैनो नोंथां बुंनाय बायदि नोंथाङा जे खोथा बुंलांदों दा खोथा बुंदों बे गासैबो माने सैथोआनो गोजा माने जोंनि समाजाव दा बांद्राय जौ जे जायखौ लोङोब्ला जे माने मानसिया गावखौनो मोनसे कन्ट्रल गैयै बायदि जायो। बेखौ गाज्रि होननानैबो मिन मिथि खानानैबाबो गोबां मानसियानो बाहायनायखौ जों बांसिनै नुनो मोनदों। दा नंगौ नोंथां बुंनाय बायदियो सिथुवेसनावबा गोबां समाव मानसिफोरा जेनेबा गावनि जिउ खुंनायनि राहा लामाखौ खालामनो थाखाय गोबां खायफाया जेन'बा जोब बेफार फालांगि खालामदों बेफोरो सैथो दा बेफार फालांगि खालामनायजों लोग लोगोसे बेफोरबायदि जेन'बा जौफोरखौ बेफार फालांगि खालामनायजों लोगोसे फारसेथिं जोंनि समाजारि बिजोङाव एसे माने गाज्रि गोहोम खोख्लैनायखौ जों नुनो मोननाय नुनो मोनगासिनो दं आरो। दा जों दा समाजाव समाजारि बिजोङाव जाफ्लेबाय थानाय से गोबां लाइमोन एबा ओ जेन'बा एसे बोराइसानि मानसि‌बा बोराय मानसि बिसोर मानसिफ्राबो जेनेबा जौ लोंनानै गोदाव सोराव जानाय आरोें सेंग्रा लाइमोनफ्राबो जेन'बा जौ लोंनानै गारि साब्रांलायनाय बेफोरबायदि गारि सालायनानै जौ जौ आरि लोंनानै गारि सालायनानै गोबां जेन'बा गावनि जिउखौ खहा खालामनायजों लोगोसे गावनि न'खरनि बिदा फंबाय बाय बाहागि बिसि फिसा बेफोरबायदि ओ माने दुखु थै एक्सिडेन्ट जानानै थैलांनानै गावनि जेनेबा न'खरनि बाय बाहागि बिदा फंबाय फोरखौ दुखु होलांनायफोरखौ जों नुनो मोनदों आरो दा आं सानो आरो जेनेबा जोंनि समाजारि बिजोङाव जेनबा जेनेबा जोङो गाज्रि बुस्थुखौ जेन'बा जों मिथिखसेयाव बो बांद्राय बाहायाबा आरो इनि सायाव एवार्डनेस लायोब एसे सांग्रांथि हाबफारिफोर लायोब्ला निसय जेन'बा जौ लोंनायखौ खमायहोनानै जोंनि गेजेराव गाज्रि थासारि सोमजिनाय बेखौ खमायनो हागोन होननानै आं सानो आरो ओरैनो जोंनि ओनसोलाव दा गोबां नुनायाव माने लाइमोन लाइमोनफोरखौ जों बांसिनै नुनो मोनदों जेन'बा सेंग्रा सिख्ला बैसो जायैयावनो जौ लोंनानै गोदाव सोराव जालाबायनाय गाज्रि हाबा मावनाय बेफोरबायदि बुस्थु बेफोरबायदिफोरखौ जोङो दा थासारियाव नुगासिनो दङ आरो ओरैनो नोंथांमोननि नोंथांमोननि ओनसोल ओनसोलफ्रावबो बेबायदि जौ लोंनानै गोबां लाइमोन एबा ओ माने माने संसार जाफुनायफोरखौ दंस फोरफोर दङ नामा नोंथांमोन मिथिं ओरैनो
औ नंनायाथ' नोंथांनि बुंनाया थारैनो जोंनि खाथि खाला ओनसोलाव थानायावबो जों बेफोरबायदि उन्दै बैसोआवनो बांद्राय लोंनाय जानायखौ लानानै न'खराव दुम दाखाल जानाय बायदिखौ जों नुनो मोनदों आरो खायसेया
ओं
लोंनो हागौ होननानै लोंनानै गारि बायदिसिनाखौ सालायनायनि जाहोनाव खायसेया अबथिदायै जिउ गोमालांनायखौबो जों नुनो मोनदों आरो न'खराव थानाय न'खरनि बिमा बिफा बायदिसिनाखौ जिउआव गोबां दुखु दाहा होलांनायखौ जों गावनि मेगननि नोजोरावनो नुनो मोनदों बेनिखायनो आं सानो जे जों बेफोरखौ लोंनानै गोबां न' न'खरखौ सिलिंखार जालांनायखौ नुसेयावबो जों खायसे सुबुंफोरा लोंनायखौ गारा बेफोरखौ जों नुनानै गारनो सोलोंनांसिगौ अब्ला जोंनि समाजाबो मोजां लामाथिं फैगोन जों बांद्राय
औ
जौ सेरेबखौ लोंनानै गफबनानै थाबाय थायोब्ला जोंनि फैबाय थानाय उननि समफोराव जा गथ' गथायाइ बेफोरबो बेफोरबायदि लोंनायखौ सोलोंगोन बेनिखायनो जों दानिफ्रायनो इयुन नि फैबाय थानाय गथ' गथायफोरखौ मोजां खालामनोब्ला जों बेफोरबायदि गाज्रि हुदाखौ दानिफ्रायनो गारहोलांनांसिगौ अब्लासो जोंनि समाजा मोजां लामायाव आगान सुरगोन
एगौ ओरैनो नोंथांमोननि न'खरफ्रावबो सोरबाफोर बेबायदि लोंग्राो दं नामा नोंथां
जोंनि न'खरावथ' दङमोन जों आंनि आफाखौनो नुदों सिगां समाव दा नाथाय बेबो लोङै जाङै सानसे समाव देहा दं होननानै लोङोमोन नाथाय दा देहाया नोरजिया जानानै गावबो गोग्लैसोनानै थानायखौ जों नुनो मोनदों बेनिखायनो आं
अ
संसाराव थानाय बयबो सुबुङानो लोंनायखौ खम खालामनांगौ लोंनाय जानायजों बांद्राय गफ'ब्ला समाजाबो गाज्रियाव थासारियाव नुनो मोनो
औ नंगौला
बिदिब्ला नोंथां जोंना समावो जाना फैबाय दिनैनि जा आयदानि सायाव सावरायदोंमोन बेखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै गोजोन्थों
औ औ गोजोन्थों नोंथां
औ